हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादों ना नोंथां औ औ औ औ खोनादों दे औ ओ औ खोनादों दे औ नोंथाङा दायो फ्रि ना? हेलौ औ आ औ औ औ औ आ बिदिब्ला नों नोंथाङा आंजों औ औ औ औ नंगौ नोंथां। आ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। औ औ औ दे बिदिब्ला जोङो आथिखालाव जे ससियेल मिडियाखौ बाहायगासिनो नोङा होमबा खोनादोंना नोंथां? औ औ बे ससियेल मिडिया बाहायनाया औ औ मोजां आरो गाज्रि मोननै बिथिं दं नोङा होमबा
औ नोंगौ
हेलौ औ औ औ बेनि सायावनो नोंथाङा एसे औ ओ ससियेल मिडियाया जोंनि जिउखौ माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। आं जों ओ समाजारि बिजों होनोबा। ससेल मिडियाखौ जोङो बरदों।
औ औ औ औ औ थारैनो औ औ।
सुबुङानो बाहायो दिनै बुहुमावनो बाहायै रावबो गैया। जोङो बयबो बाहायो दा बेखौ बाहायनायनि बेलायावनो मोजां गाज्रि मोननै थासारि सोमजियो। दा जोङो बेखौ बाहायनाय खौ गोरोन्थि बाहायोब्ला गोरोन्थि लामाजों आगान सुरो आरो मोजां लामाजों बाहायोब्ला गावनि मोजां जायो आरो। नै समाजारि बिजोंखौ बाहायनायनि गेजेरजोंनो गोबां मानसिफोरा गाव गाव खौ मुं खामायनोबो हादों। बा रांखावरि खामायनोबो हानाय जादों।
औ
जायफोरानोखि समाजारि बिजोंखौ मोजां थासारियाव बाहायदों।
औ
खामायनायजों लोगोसे रांखावरि खामायनो हादों आरो बेबायदि
औ थारैनो।
मोजां थासारि होननानै बुङोब्ला जोङो समाज समाज नि गेजेरजों गोबां बुहुमावनो जानाय बायदिसिन सिना। दावराव दावसि जेंना जेंसि बा बायदि बायदि जाथाय बेफोरनि सायाव जोङो गोख्रैयैनो मोनथिनो हानाय जायो। मानोना जों समाजारि बिजों गैया बिजों गैयामोनब्ला बेकनि बागै। जोङो मिथिनो हानाय जायामोन। जों गाव गावनि जायगायावनो थानानै सिरियै जेबो गैयै बायदि जाम्बा जला जानानै था जायोमोन दि
औ थारैनो
गावनि माने खर'फोरखौ जोङो जायगा हानानै सोरगिदिं जायगाखौ बेरायजोबनाय बायदि थानाय दिनै समाजारि बिजोंनि गाज्रि थासारि बुंनो थाङोब्ला समाजारि बिंखौ जोङो बांसिन मानसियाबो गाव गावनि डेभेलपनि थाखाय बा गाव गावनि जौगानाय बिसोर ओ गाज्रि थारियाबो बाहायदों मानोना जोङो गुबुनखौहाय नंखाय नंखा बाथ्रा बुंनानै फोसावलांलाबायनाय गुबुननि सायावहाय बायदि बायदि भिडिय' खालामनाय बेफोरबायदि गोबां गाज्रि सारफोरनि गेजेरजों समाजारि बिथिङाव फोसाव लानानै गाव गाव जौगाहोनो नाजानाय गो जों नुनो मोन आरो बा समाजारि बिजोङाव बिजोंनि गेजेरजोंनो सोरनिबा जिउखौ फोजोबस्रनानै होबाय बा सोरनिबा जिउखौ थेर बेथेर खालामबाय सोरनिबा न'खरा थेर थेर जालांबाय बेफोरबायदि जालांदों आरो आथिखालनि थासारि बेफोर गासिबो समाजारि बिजोंनि सोलि जोबदों आरो आं बेखिनिखौ एसे फोरमायबाय नोंथांनो
औ औ औ आरोे आ बे समाजारि बिजों बाहायनायाव माने फरायसाफोरनि थाखाय माबायदि गोहोम खोख्लैयो बेखौ एसे नोंथाङा फोरमायदो नामा
औ दायो ओ फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां मानोना जोंनि ओ माखासे जोङो एग्जामफोर होनो गोनां जायोब्ला बा आनजादफोरखौ होनो गोनां जायोब्ला जोङो जेरै पि सि इउ पि फोर
नि आनजाद होनो गोनां जायोब्ला जोङो समाजारि माखासे गोबां माबाफोरखौ सोलोंनो हायो मिथिनो हायो मानोना जोङो समाज सा बिजोंजों सोलिजानाय माखासे आयदाफोरासो बैफोर आयदाफोराव आ आनजादफोराव फैयो बेनिखायनो जोङो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फरायसाफोरनि थाखाय गोबां जौगानाय लाबोनो हायो आरो औ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय खौरांफोरनि गो खौरांफोर‌ खौ बे सम सारि बिजोंजोंनो मोननो हायो समाजारि बिजोंजोंनो नायनानै बायदि बायदि सोलोंथाइफोरखौ सोलोंनो हायो। समाजारि बिजोंनि गेजेरजोंनो जोङो ओ गोबां सोंथिफोरनि फिननायफोरखौबो मोननो हानाय जायो।
औ औ
बिदिनो जोङो फरायसाफोरनि थाखाय खाबु गोनां आरो ना समोमाजारि बिजोङा
औ औ औ थारैनो ओ थारैनो औ
औ नाथाय आथिखालाव ओ फरायसाफ्रा जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ गोरोन्थि
औ
बाहायनो नागिरो सोर सोरबा लाग्राफ्रा माने बिसोरो फैनायखौ गारना बां साबसिन समाजारि बिजोङाव गोजोमनानै थायो।
थारैनो
बेफोरदि आरो
औ औ नोंथाङा मोजां आरो गाज्रि मोननैबो बिथिंनि सायाव फोरमायनानै होनबाय बेनि थाखाय औ जोङो समाजारि बिजों होनोब्ला माने जोङो फरायनायनि बेलायाव आरो ना
औ।
औ ओ जोङो न'आव थानानैनो माने जेनेबा जोङो कचिं सेन्टारफ्राथ' जेनेबा मोजां मोजां कचिं सेन्टारफ्रा गोजान गोजानावसो थायो नालाय
औ नंगौ ।
औ बेनि थाखाय जोंनि पेरेन्टसफोरा माब्लाबा समाव माने ओ बेसिम दै थायहरनो थाखाय माने रांखावरिनि बिदि माने मोजां थासारि बिदिबो थायाबो जानो हागौ आरो ना मालाबा स समाव ओ बिदि औ बिदि बिदि टाइमावहाय माने जोङो न'आवनो थानानै माने एसे रां माने एसे रांनि गेजेरजोंनो जोङो माने सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो नङा होनबा
औ नंगौ जों राङारि बिथिङावहाय एसे हेल्प आब जायो
औ ओ दायो स्कुल ओ स्कुल कलेजफोराव दे दायो माने ओ डिजिटेल बाहायनाय जादों बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन ओं दिनै फरायसालिनि ओ फरायसालिनि बेलायावबो जोङो माखासे समाजारि बिजोंफोरखौ खौ बाहायजायो ओ डिजिटेल जाबाय मानोना जोंनि मुलुगानो दिनै बेबायदि थासारियाव ओ सफैबाय आरोना
औ औ थारैनो
सोलिनाय बे थासारिया जोंनि दायो सफैबाय आथिखालाव मानोना बे जुगार गोबां गोदान मुगानि जुग जोङो समाज फारि बिजोंजोंनो लोगो जे गाव गावखौ डेभेलप खालामना लानो हाबाय बा सोलोंथाइयारि बिथिङाव जोङो जौगानो हाबाय
औ
ओ दायो माने औ औ औ औ नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन हेलौ
औ बुंनो सानदोंमोन आं नोंथां
औ औ दे बुंनो हागोन दे
आ औ नोंथाङा आथिखालाव समाजारि बिजों खौ माबोरै थासारियाव बाहायदों बेनि सायाव एसे बुंनो हागोन।
औ हायो आ
ओ समासारि थास समासा रि बिजोंखौ जोंङो मा बाहायनांगौ। बिनि सायाव इसे फोरमायगोन ना।
औ औ हागोन। समाजारि बिजोंखोथ माने जोंङो आथिखालाव फुरायैनो एंगारनोबो हाया मानो होनोबा समाजारि बिजोङा ओ मोनसे मुलुगखौनो मोनसे गामियाव सोलाय होबाय। नंआ ओमबा
औ
हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ नों औ नों
औ औ औ औ औ ओ आथिखालाव समाजारि बिजों बाहायनायाबो गोनांथार जानानै फैबाय मानो होनबा गासैबो जोंनिया दिडिजिटेल जाजोब्बाय ओ स्कुल कलेजनिफ्राय लानानै गासैबो बिथिङावनो जोंनिया माने समाजारि बिजोंनि गोनांथि जाथारो आथिखालाव। माने हेलौ औ औ औ आथिखालाव माने स्कुल कलेज स्कुलफोरावबो माने दिक्सा एप्सनि जोहैहाय जोंङो माने फराय सोलोंथाय लानो हायो नङा होमबा। औ ए नआवनो थानानै जि माने औ औ नआवनो थानानै जि आयदानि सायाव गियानखौ बुथुमनानै लानो लुबैदों बेखौ लानो हायो बे हिसाबै जोंङो माने मोजां खामानियावबो बाहायनो हायो आरो गाज्रियाथ थाखायो आनोसै जोंङो जेसे हायो माने ससियेल मिडियाखौ मोजांखौ बजबनानै गाज्रिखौ नेवसिनो सोलोंनांगोन आरो खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ खोनादों ना नोंथाङा हेलौ
औ